औ नोंथां खोनादों दे।
दा जोंहा आयदाया
ओं।
मा होन्दोंमोन नोंथाङा आयदाखौ?
आयदाखौ जोङो ओ बेफार फालांगि बा रां खामायनाय बे फोरबायदि लाजागोन होननानै होन्दों आरो बेफार फालांगि जों मा मा बेपार खालामनानै औ।
दा बेफार फालांगि होनोब्लाथ' बेफार फालांगिया गोबां रोखोमनि दोङो। जोंहा दाउ फिसिनायाबो बेफार फालांगि। मोसौ फिसिनायाबो बेफार फालांगि जायो अमा फिसिनायाबो बेफार फालांगि जायो दा एम्फौ फिसिनायाबो जा बेफार फालांगि जायो। दा सोरबा ना फिसनो फिसिनायाबो जा बेफार फालांगियाव गोलैगोन नोंथाङा बोरमा फिसियोब्लाबो बेफार फालांगियाव गोलैगोन बेफोरो। दा बेफार फालांगिया बायदिसिना रोखोमनि दं। बा सोरबा दखान होनानैबो बे-बेफार फालांगि खालामनो हायो। दा सि दानानैबो बेफार फालांगि खालामनो हायो।
औ औ नंगौ सैथो।
जों नोंथाङा ओरैनो बेफार फालांगिनि सायाव मा एसे ओ ओ मिथिगौबा नुनो मोनदो बा गियान दं बायदि सायाव फोरमायना होगोन एसे?
औ औ।
गियान माने ओं आङो इदिनो आं नुनाय बा मिथिनाय खिनिखौ आं होननोसै।
बेफार फालांगि होनना बुंबा दा नोंथाङासो मख'लांजोब्बाय बिदिनो फिसा फिसा बेफारफोर खालामनानै जोङो रां आरजिनो हायो। रां आरजिनायनिथ' गोबां माने लामाफोर दङ उम गाज्रि लामा दङ। मोजां लामा दङ जोङो मानसि हिसाबै जों मोजां लामाखौ नागिरनानै मोजां लामा थिं थाङोबा गोबां लामा दङ आरो।
औ
थ' बिदिनो बेफार फालांगि नोंथाङासो खलांबा ओ अमा दाउ मोसौ बोरमा एम्फौ लाथा जोंनि बर'निनो फिग्रा इफोरो बर'नि न'खर न'ख खर बयनावबो थाखायो औ। मासे मानै न'आव जानो आन्था दाउफोराथ' थाखायो बेफोरनि गेजेरावनो जोङो एसे बुरजा लायोबा अबेबा समाव राङा थोआ जास्लाबोबा संख्रि बानलु गैथारा जायोब्ला जोङो माने मानै माथामफोरबाबो फाननानै जोङो संख्रि बानलु बायनो आन्थाखौ जोङो खामायनो हायो। बेफ बा जोंहा औ जि दाग्रा द जि दंब्ला माल बस्तुफोरा माबाफोर मुवाफ्रा जेनेबा साल खुन्था रासो गान्दै बेफोरो जेन्थेर बेफोर जुदि थायोब्ला जोङो न'आव जि दानानै जोङो मोनसे बेफार खालामनो हायो हिनजाव मानसिफोरा बांसि बांसिन। जि दानायाव ओं माने न'आवनो। गामसा फालि बेफोरबायदि फिसा फिसा मुवाफोरखौ जोङो जिफोरखौ जोङो दानानै दुख खानाव दाइरेक्ट दाइरेक्ट हैनो हायो बे-बेबो मोनसे फालांगि जाहैबाय जोंनि। आरो बिदिनो नोंथाङासो मख'लांनाय बायदि ओं दखान फिसा जे जोङो सानफ्रोमबो जानो हानाय माइरंनि फिथा जेरै औ क्लास फ्रिबो होनो जे बेखौ आरो लावदुम लावदुम फिथा बे मोननै फिथाजों साहा बेफोरबायदि घुगनि बेफोरबायदि जोङो बानायनानै फिसा फिसा दखान होनायखौ जोङो नुनो मोनो बे बेफोरबायदिनो जोंबो बा नोंबो आंबो जोङो मिलायनानै होनो हायो बेयावबो मोनसे फालांगि जाहैबाय रां खामायनायनि गावनि आन्थाजों गानग्रा जोमग्राखौ बायनो हायो।
नंगौ नोंथां।
ओं बेजों लोगोसेनो आरो नोङो गिदोर गिदोर फालांगि होननानै बुङोब्ला नों गिबियावनो रांखौ एसे गारग्रोनांगोन जेरै बागाननि फालांगि बेयो मोनसे जोबोद मोजां फालांगि
नोंहा हाफोर जुदि एसे बुरजा दङबा बा पन्द्र' बिगाफोर दङबा बा एक्स' बिगा हमनानै ला बुरजासिन बेफोरबायदि होनबाथ' आरो नोंथां। खौ बुंनोनो नांला आरो नोङो माने जोबोद गोदोर फालांगियारि मानसि जाबाय आरो। जोङो बागानजों सप्तायावनो सप्ता रां मोनो। मोनबारुआव दं होननानै बुंनांसिगोन।
औ।
औ बयनिबो न'खराव जोङो थाम बिघा नै बिगा बा ब्रै बिगा बेफोरबायदि बागाना दंखायो। गावनि आन्था बेफोरबायदिनो नोङो गोदोर फालांगि खालामनो होनबाथाय हा बुर जाबायनानै बा बन्दकफोर हा लानानैबाबो जोङो बेफोरबायदि फालांगिखौ मावलांन हायो आरो बेजों लोगोसे जुदि नों गामियाव गैयाब्ला नोगोराव। थायोब्ला नोगोराव नोङो।
इसकुल खाथि बा कलेज खाथिफोराव दङब्ला नोङो मोनसे हस्टेल सिस टेम बा रुम भारा बरडिं सिस्टेम नोङो न'खौ लुनानै बेहाय भारा दोननो हायो। बेफोरावबो रां मासे मासे नोङो जिरायनानैनो मोननो हायो आरो।
उम नंगौ नोंथां।
औ।
औ।
दे नोंथाङाबो आरो एस खेबाव फोरमायनानै होदो आं आंनि मिथिनायाव बेखिनियानो नोंथां।
उम।
ओ बेजों आरो गोबां फान्दोफोर दङ थेवबाबबो नोंथाङा एसे बुंनोबावदो दे।
ओ फालांगि होनोब्लाथ' बायदिसिना रोखोमनि जों फालांगि खालामनो हायो। गावबागाव मोजां मोननाय। जिथु राहा जायखौ मोजां मोनो बेखौ बेयो। लानानै फालांगि खालामनो हायो बास हमनानै लाबाय नोंथाङा बोरमा फिसिबाय बोरमाया। बे मोनसे फालांगिया जाबाय अमा लाबाय अमायाबो आगोल बुंनाय बायदि फालांगि हिसाबै जों लानाय जायो। फैसा खामायनाय माने। मुलाम्फानि थाखाय लानायखौनो जों फालांगि होननानै बा फैसा खामाय। नो बा आइननि थाखायनो जों जि खामानि मावो बेखौनो जों फालांगि होननानै बुंनो हायो आरो।
ओं अमा फिनायजों लोगोसे आरो। अमा दाननायबो नुयोना मानसिफोरखौ गोबाङानो। अमा दाननानै उम अमा दाउ ना दाननानै। जोङो फालांगि खालामो दा मार्केटफोराव बर'फोरखौबो नुयोसै दाना बांसिनानो।
औ औ औ। फोरबायदिनो जोङो बोरमा फिसिनानै। ओ बोरमाखोबो जोङो गुबुन जायगासिम गोबां फिसिनानै गुबुन जायगासिम दैथायहरनो हायो बा नों गावनि जेबो। ओ फानहैनो हायो। गोबां मालायनोबो जों हरनो हायो।
नंगौ।
आ मोसौनिफ्रायबो जों मोसौ फिसिनानै गाइखेर ओ गाइखेरजोंबो जों। ओ फाननानै रां खामायनो हायो।
ओं।
लोगोसे दाउ दाउबो फिसिनो हायो दाउ फिसिनानै जोङो दाउदैनिफ्रायबो खामायनो हायो दाउनिफ्रायबो खामायनो हानाय जायो। बे हांसोबो लानो हायो जोङो हांसोनिफ्रायबो बेबायदि। फालांगि हिसाबै जेखो जों आजावनानै लायोबा जायखौ जों ओ। फिसिनानै बा जायखिजाया मोनसे। ओ खायदाजों जायखिजाया मोनसे राहाजों जायखिजाया मोनसे। आगोजों ओ। खामायनानै जिथु जों आइ खालामनो हायो बेखौनो जों फालांगि होनना बुंनो हायो आरो बेबायदिनो जों गोबां गोबां जोंनि गामियाव बेबायदि गोबां फालांगि दं बोरमानि मोसौनि अमानि दाउनि बायदिसिना फिथाइ सामथायाइनिखौबो जों फालांगि होनना बुंनो हागोन आरो दा गोबां फिथाइ सामथायाइ जोंनियाव बिफां थालिर बागान दं थालिर बागाननिफ्रायबो जों लांनो हायो बैग्रि बागान दं बैग्रि बागान बेबो जोङो फालांगि हिसाबै लानानै मावोब्लाथाय बेखौ जोङो फैसा खामायनो हायो बेबायदिनो जोंहा जोंनि गामिफोराव नुनो मोनो थालिर बागान दं थालिर बागानखौ गोबां गायनायनि उनाव गोबां फिथाइ थायनायनि उनाव गोबां जायगायाव दैथायहरनायखौ जों नुनो मोनगासिनो बिनो आरो गामि ओनसोलाव जोंनि आरो बैग्रि दं बैग्रिफोरखौबो जों गोबां गायदो गायनानै बियो गुबुन जायगायाव बा हाथाय बाजाराव बियो फ फानहबाय थानाय खौ जों नुनो मोनगासिनो आरो
औ औ
दा मोसौ आरो मोसौ फिसिनाय दं जोंनियाव मोसौनिफ्राय गाइखेरखौ दैलि सानफ्रोमबो लानो फैयो आरो गामि गामियावबो जोङो लायनो थांनायखौ नुनो मोनो आइजोफोरखौ बेबायदि नुनो मोनो आरो सोरबा आइजोफोरा जोंहा गोबां लामा बाजारफोराव दखान होनानै बा फिथा सावनानै साहा होनानै बायदिसिना संनानै फानहोनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ आरो जोंनि बे ओनसोलाव आरो
औ औ जोङो फिथाइ सामथायाइनि जुदि फालांगि मावोबा माने फिथाइ सामथाइफोरा सिजोन बाय सिजोन जायो आरो
औ औ
औ जेरै गयनि फिथाइ बा लिसु थाइजौ द खान्थाल बिदिनो थालिर बेफोरो सिजोननि फालांगि आरो मोनसे सिजोननि
औ औ औ औ
औ बिदिनो मैगं थाइगंआबो जाहैबाय सिजोननि दैलाङाव दैज्लांनि मेसेङाव मेसें सेंनि ओमफ्राय बिदिनो जों आन सिजेन बा बोसोरफ्रोमबो थाग्रा फालांगिबो जेरै आं माखासे मख'खांबाय बेफोरबो बोसोर बोसोर थानाय बा मोनफ्रोम मासावनो मोननाय बा सप्तायावनो मोननाय बेफोरबायदि आरो बे फालांगिया
औ औ
उम जोङो मख'जोबनो हाया जोंनाव गोबां फालांगिनि बा आदब खायदाफोर दङ जों दा बर'फोराबो बेफोराव गोबां इनभल्भ जाबाय बा मावनायखौ जोङो नुसै बर'फोरखौबो
औ औ
ओं
नंगौ नोंथां फालांगि होनोब्ला बेनो बेनो जायोदि आरो जायखिजाया ओ आइ जानांगौ मुलाम्फा जानांगौ जायखिजाया मुवाखौ फाननानै जोंहा आइ मोननांगौ एबा मुलाम्फ फा जानांगौ आरो जायखि जायखिजाया मोनसे मुवा बेसादखौ फाननानै बा ओ हरनानै जों जायखि खि जाया सोलाय सोल' खालामनायनि राहायाव जोंहा जे आइ मोनो बेखौनो जों फालांगि गि होननानै सरासनस्रायै बुंनो हायो आरो।
नंगौ औ
नोंथां बेखिनियावनो थाथोसै नामा जोंनि रायज्लायनाया?
औ दे नोंथां औ खोनादों नोंथां जोंना समाबो जाबाय। औ औ गोजोन्थों नोंथां। औ